हेल' नोंथां
हेल' नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
अ बारा मोजां खोनायाखै नोंथां नोंथांनि
नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ?
नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै। नोंथाङा एसे औ खोनाबाय नोंथां दासो। औ दङ नोंथां।
सावराय जागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
बिदिला नोंथांमोननि ओनसोलाव दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ माबोरै फिसियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ फोरमायनो हागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलाव दाउ अमा बोरमा मोसौफोरखौ माबोरै फिसियो होननो थाङोब्ला नोंथां आं गिबियावनो नोंथांनो फोरमायनो सानदों दाउ न'आवनो फिसिनाय दाउनि सायाव
औ
दाउखौ माबोरै फेदेरो फोलावो होनबा नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जानायखौ आं फोरमायनोसै नोंथांनो। दाउ गिबियावनो जोंहा न'आवनो बिमा थाखायोब्ला नङाब्ला ओ बाहेरनिफ्राय बा बा हाथायफोरनिफ्राय ओ दा बायनानै लाबोनो हायो आरो जुदि न'आवनो बिमा दंखायोब्ला दाउदैफोरखौ बायना लाबोनानै गहोनो हायो आरो नोंथां। बिदि उनाव दाउ खौ माबोरै गहोयो होनब्ला खाथाखौ बुङो बेखौ औवाजों हेबनाय जायो। ओ खाथाखौ होआलासिनो नों गुबुन मोनसे आइजेंफोरबो लाजायो जेरै ओ खादा बेफोरखौबो लाजायो। ओ बेयाव माने नोङो ओ जिगाबखौ होनांगौ आरो दै माइनि जिगाबा बे माइखौ होनानै गुदुं खालामना होनांगौ जायगाखौ बेयाव दाउदैखौ होनानै ओ बेयाव दाउ बिमाखौ ओ दाउ बिमाया बेयाव गयो आरो जेब्ला गुदुं जायो अब्ला फिसाया ओंखारनानै ओ थायो अब्ला जोङो दाउनिफ्राय बे फिसाखौ बोखानानै लाबोनाय जायो गाहायाव बोख्लायनाय जायो जेरै जों खाथाख'खौ एसे सांग्रांग्रां जायगायाव होनाय जायो नालाय। ओ बे फिसाखौ बोख्लायग्रोना दोननाय जायो आरो माने ओ खनसेनो माने एखे समावनो गासैबो ओंखारजोबखाया आरो फिसाफोरा ओ एसे माने उन सिगां बिदि जायो बिनि उनाव ओ बोख्लायग्रोना दोननाय जायो जायफोरा ओंखारग्रोयो ओ बेखौ बोख्लायग्रोना दोननानै बेनो आदार होनो हायो आरो जोङो दाउ फिसानो जेरै दाउ फिसानो मा आदार होयो होनब्ला जोङो जेरै माइरं सौनायाव गेब्लेनाय इंखुर होननानै मोनो बे इंखुरखौ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो इं खुरनि अनगायैबो जोङो उम ओंखामबो होनो हायो बेबायदिनो जोंना‌ जोंनि ओनसोलाव दावखौ बेबायदि आयदाजों ओ‌ फिसिनाय जायो आरो नोंथां। ओ दाउखौ मानो बेफोर मानो न'वाव फिसिनानै माबोरै मा मुलाम्फा मोननो हायो होनबा नोंथां ओ दाउखौ जोङो बे न'आव फिसिनाय ओ खौ दाउखौ जोङो ओ जानोबो हायो बेनि उनाव आरो रांखावरिनि थाखाय रां रांखावरि गोनांथिनि थाखाय जोङो फाननानै मुलाम्फाबो मोनो ओ जानोबो हा जानानै माबोरै मा मोनो होनब्ला नोंथां जोङो बे दाउखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो मोनो आरो। जेरै जोङो ओ हाथायफोराव जोङो जेरै अमा बेदर जों बयलार बेदर बेफोरबायदि बायना जानायाव जोङो जेसेबां जोङो गोग्गो देहा नागिरो बेफोरबायदि गोग्गो देहाखौ जोङो ओ बांसिन बेफोरनि बेफोरखौ जानानै मोननाय गोग्गो देहानिख्रुइबो जोङो ओ न'वाव बा न'आवनो फिसिनाय दाउखौ जाब्ला जोङो जोंनि देहाखौ ओ बेनिख्रुइबो बांसिन गोग्गो मोनो आरो नोंथां। ओ बेनि उनाव अमा अमाखौ जेरै ओ बेफोरबायदिनो आरो अमायाबो जेरै जों हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनो हायो फिसा ओम फ्रायानो जोंना हा थायनिफ्राय बायनानै लाबो माने जोंनि ओनसोलाव बारा ओ अमा अवान होनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिया गैया। ओम ओ फिसा खालामनाया ओ जों बायनानै लाबनाय गोबां नुयो ओ आरो अमानो मा आदार होनाय जायो होनब्ला ओ गुन्दै होयो जोङो जेरै माइ सौनानै मोननाय गुन्दै बेखौ होयो बेनि अनगा जोङो गुन्दैजों गुन्दै गोजाल' जाया नालाय अमायाबो ओ बेनो जोङो माइरं एंखुरखौ जोङो ओंखाम बायदि माने ग्लो ग्लो संनानै लगायना होनो हायो। बेनि अनगायैबो सापर होनाय जे मोनो बे सापरखौबो होनो हायो। आरो जेरै जोङो हाग्रायाव मोनो खायसे मा बुङो बेखौ थास' बे थास'खौबो जोङो रुनानै अमानो गलायना होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो अमाखौ बेफोरबा यदि आयदाजों जोंना फेदेरो आरो फेदेरनानै जोङो फानो आरो बे खौ जोङो माने न'आवनो बुथारनानै साफा खालामनानैबो गोदाना फानो आरो जोङो गथायैनोबो माने ओ ओरै फालांगिफोर फैयो नालाय बेफोर बायग्रा माने पायकारि बेफोरनोबो हरो आरो। बेफोरबायदियैनो न' जेरै जोङो दाउ अमा ओ बोरमा ओ होनो जेरै बे बोरमाखौबो जोंना न'वावनो बेफोरबायदिनो लानानै आरो बोरमानोथ' जोङो मा आदार होयो होनना बुङोबा जोङो दुब्लि फोथारावनो होनाय जायो नङा होमबा नोंथां बोरमाखौ गांसो जानो थाखाय। नाथाय जोङो बोरमा खौबो माने जोङो थाबैनो फेदेरनो फोलावनो बाला जोङो माने ओ सापर होनो हायो आरो दाना। बोरमानोबो बेफोरबायदिनो जोङो नवाव फिसिनायबा दाउ अमा बोरमानिफ्राय जों मा मुलाम्फा मोनो होबा नोंथां जोङो खायसे जोंनो दा जों जायफोरबायदिया जोंनि ओनसोलाव माने गोबां रांनि आंखाल बा जेबो खामानि दामानि गैया बेफोरबायदि जों ओरैनो थानायफोरासो जोंना बे बेफोरबायदि खामानियाव गोबाङै गफबनानै थायो नालाय। ओ बेफोरबायदि मानसि फोरनो माने गोबां नांगौ ओ मुवा जानानै फैयो नाथाय बायनो बा लाबनो हाया रांखावरिनि आंखालनि थाखाय बेबायदिनो बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमाफोरखौ जोङो न'आवनो फिसिनानै ओ हाथाय बाजाराव फाननानैबो जोङो बेबायदि ओ रांफोर आरजिनो हायो आरो आरो गोनांथि जानाय मुवा बेसादखौ जोङो लानो हायो नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोल ओनसोलाव दाउ अमा बोरमाखौ बेफोरबायदि आयदाजोंनो फिसियो आरो बेफोरबायदि मुलाम्फा आरजिनो हायो आरो नोंथां आम नोंथांमोननि ओनसोलावबो आंनि आयदा जेरै आं नोंथांनो फोरमायलांदों बे। बेफोरबायदि आयदाजोंनो दाउ अमा बोरमाखौ फिसियो ना गुबुन आयदाजों फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिजाबो गिबियावनो दाउखौनो बुंनोसै आङो। ए दाउखौ जोंनिया ओ लकेल दाउ होनो बांसिनानो लकेल दाउखौ फिसिनाय नुनो मोनो आरो ओ खयलार दाउ होननाय दङ। कयलार दाउखौ बांसिन फिसियो बांसिनानो फिसियो बांसिनानो फिसिया ओ कयलार लकेल दाउखौथ' नोंथाङा जेरै फोरमायदों नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेदिनो उम जायो नालाय ओं समानानो ओं कयलार दाउ दाउखौ जोंनि ज मारै फिसि होनोब्ला बिसोर बिसोरनो मोनसे आदार दङ लकेल दाउआ जेरै हाग्रानिफ्रायनो माइरं ओ हाग्रानिफ्रायनो जेरै एम्फौ एनला एबा मानसिया गारनाय ओंखाम एबा मानसिया होनाय एंखुर माइरं बेफोरखौनो जायो नालाय दा नाथाय खयलार दावा‌ओ हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोयो नालाय बेनि थाखायनो ओ बायना लाबोनाय नि गिबि समाव बिसोरो लकेल दावा जेरै एंखुर जायो एबा एम्फौ एनला नायागिरना जायो जायो बेफोरबायदि बिथांमोना जानो रोङा आरो बिसोरखौ गिबियावनो फोरोंग्रोनाय रखम जायो आरो। बिसोरो बांसिन हाग्राखौ जानाय। नुनो मोनो आरो हाग्राखौ हाग्राानि हाग्रा दानना दोनोब्ला ओ बिसोरौ एम्फौ एनलाखौ लासै लासै नागिरना जानो रोंनाय जायो ओ हा। हाथाय बाजाराव मोननाय आदारखौबो बां फिनानै बुरजा फिथिब्ला बुरजा ओ बिदि आदारखौ बायनानै होखायो नाथाय। ओ जोङो बिदैनि थाखाय मासे माफा मानै फिसिब्ला जोङो बेखौ ओ न'खरनि लकेल दाउ थाखायो नालाय लकेल दाउजोंनो ज' दोनफानानै बिसोरबो लकेल दाउआ जाबायदि हाग्रा बंग्रायाव एम्फौ एनला नागिरना जायो। बिदिनो बिसोरबो सोलोंलाङो ओ लकेल दावा जेरै ओ फिसाखौ गजबनानै ओ गहोयो खाथाख'आव कयलार‌ दावा बि बि ग'होनो रोङा आरो गावनि फिसाखौ बेसोरो बुंनो थाङोबा ओ बिसोरो बांसिन बिदै होयो होननानै आं मिथिगो आरो ओ बिदि ओ रांनि आंखाल जानाय समाव बिदि कयलार दाउनि बिदैफोरखौबो जों फाननानै जोबोर रां मोननो हायो आरो बुजा फिसिबा ओ लकेल दाउनाबबो मोनो नाथाय थेवब्लाबो ओ बिदै फाननानै ओ जोङो बांसिन मोनो आरो बेयाव ओ बिदिनो बेनि उनाव आरो जोंनि जा बोरमाखौ माबोरै फिथियो होनोब्ला बोरमाखौबो बिदिनो जोंना बोरमाखौ मोननै जाबनि बांसिन फिथियो जेरै ओ नोंथाङा बुंनाय बादि लकेल बोरमा आरो लोगोसे राम बोरमा होननाय दङ राम बोरमाखौ मारै फिसिनाय जायो होनोब्ला आं मिथिनाय लेखायै बिथांमोननि खोमाया गोलाव गोलाव जायो आरो बि बेसोरो लकेल गोजौ जायो आरो ना आ आरो बिजा बिखौ राम बोरमा नि ओ मुलाम्फाया बांसिन बिदि होननानै बुंगोन आङो सिनायोब्ला बिसोरो बिफां बिलाइ बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो आङो जोंनि हेलौ बिदिनो बोरमा खौ आरो दाउखौ बिदिनो फिसिनाय जायो आरो बांसिनानो लक केल फोरखौ फिसियो बिदिनो अमाखौबो जोंना हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोयो लाबोनायनि उनाव बिदिनो फिसियो बिदि नोंथाङा जेरै होनदों नोंथांमोननि ओनसोलाव अवान होनाय जायो ना अवान होनाय बारा जाया होननानै जोंनि दाबो बिदिनो बाहाय दैयाव बानायनाय जाया। ओ हाथाय बाजारनिफ्रायनो लाबोनानै बांसिन फाननायखौ नुनो मोनो आरो ओ मोजाङै जाहोनो हायोब्ला ओ द' मानसोआवनो फानजायो होननानै आं मिथिगो आरो अमाखो। बिदिनो ओ फिसिनाय दाउ अमा अमा आरो बोरमा बिदि फिसिनायनियाव जोंनियावबो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो फिसियो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ दे नोंथां अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।